औ खोनादों नोंथां
औ औ आं दा नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय दा नोंथाङा सम होनो हायोबा आं दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ हागोन नोंथां नोंथाङा स
औ औ दा दावबायनाय होनोब्लाथ' माने नोंथां दावबायनाया जों साफ्रोमबो सुबुं माहारिनिनो मोनसे बा साफ्रोमबो सुबुंनिनो मोनसे हास्थायनाय नङा होमबा जिउआव जों बयबो सुबुं माहारियानो दावबायनो लुबैयो नङा होमबा ए बे दावबायनाय होनना बुङोब्ला गुबुन गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय बा बेरायहै बेखौनो जों मिथिनाय नङा होमब्ला बियो गोबां रोखोमनि जानो हागौ सोलोंथाइ आयदायाव जानो हागौ बा फालांगि आयदायाव जानो हागौ बा गोसो गोजोनायनायनि थाखाय जानो हागौ नङा होमबा दावबायनाया ओ दा दावबायनाय होनोब्ला दावबायनायखौ जों ओरै मोनसे रोखोमैबो बुंनो हागोन नङा होमबा मानसिनि मोनसे गियान सोरजिनायनि मोनसे मोनसे राहा बा मोनसे आयदा होननानैबोजों बुंनो हागोन नङा होमबा दावबायनायखौ माने बुहुमखौ गोथौयै मिथिसोनो थाखाय बा बिनि माबाखौ मोजाङै मिथिसोनो थाखाय जों दावबायनायनि गेजेरजों जों मिथिनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ
दावनाय जों माने मानोना दावबायनायनि गेजेरजों ला दाबसे जायगानि बिनि आबहावा बिनि थासारि बिनि सुबुंफोर बा राव धोरोम हारिमु जानाय लोंनाय बिदिनो आसार खान्थि बे जों माने जों मिथिनो थोंजोङै जों मिथिनो मोनो नङा होमबा थोंजोङै जों सोलोंनो मोनो आरो जों बिनिफ्राय गियान आरजिनो हायो नङा होमबा दा दावबायनाय दावबायनाय होनोब्ला आरो बिनिफ्रायबो जों जेरैहाय जों दावबायनाया गोबां रोखोमनिबो जानो हागौ नङा होमबा जेरै लोगोजों दावबायनाय बा न'खरनि सुबुंजों दावबायनाय बा हारसिङै दावबायनाय आरो बिदिनो जेन'बा बा गाबागाव मोनसे ट्रेनजों दावबायनाय जानो हागौ बा कारफोरजों दावबायनाय जानो हागौ बा बाइकफोरजों दावबायनाय जानो हागौ जायखिजया बेफोर बेफोरजोंनो बेफोरजोंनो दावबायनाया जायो आरो थार माने औ औ औ औ आरो दावबायनाया ओरैबायदि औ औ औ आं ओरैखौ होनबावनो नागिरदों नोंथां दावबायनाया ओरैबायदि मोनसे जिराद जे जोबोद मोनसे जायगानि बा बबेबा मोनसे जायगानि थासारिजों एबा मिथिंगाजों बिनि बिखायाव हाबफ्लेनानै एबा गोबाफ्लेनानै जों जों ओ बेजोंहाय गेलेनो हायो नङा होमबा नोंथां जों जाय जोंनि फिलिंसफोरखौ गोजोन होनो हायो बा जोंनि स्ट्रेसफोरखौ जों फ्रि खालामनो हायो जों बेबायदि मोनसे बायनायनि गेजेरजों जों बेबायदि मोनसे गोजोननाय मोनो नङा होमबा। ओ दा नोंथाङा ओ दावबायनायनि बेलायाव मा सानो मा फोरमायनो सानो?
औ नोंथां ओं दावबायनायनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला दावबायनायखौ नोंथाङा बुंलांबाय जे मोनसे दावबायनाया जोबोर इन्टारेस्टिं मोनसे जिउआव मावनो गोनां
औ औ
माने जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे से जायगायाव नों बेरायनो थाङोब्ला नों जेसेबां नों दावबायनो गोसो गोसो होसारनानै नों बै जायगायाव थांनानै बेरायनानै नों गो- जोननाय लायो । थिग बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय दावबायनायाव अनेक रोखोमनि थायो नङा होमबा सोरबा सोलोंथाइनि बिथिङाव लानानै सोरबा फालांगि सोरबा बिदिनो फोरबो बा फुजा मेला लोगोसे बहाबा मिथिं दावथिङाव बेरायनाय जोङो बेरायनाय होननानै बुङोब्ला गोबां थिंजों जोङो बेरायनायखौ जों फोजोबनो हाया बुंनानै नङा होमबा जों बेरायनायाव जोङो सोलोंथाइखौ लानानै जों दावबायहैनायाव जोङो गोबां सोलोंनो गोनां थायो नङा होमबा थिग बिदिनो जों जेनेबा सासे स्कलारखो नों जेनबा दैदे अबेबा इउ एस ए बा बबेबा दडुबाइफोराव हरबोला बे सासे स्कलारा बेयाव थांनानै बेयाव भिजित संहैनांगोन नङा होमबा बै ओनसोलनि मानसिफोरा बोरैहाय बै ओनसोलनि मानसिफोरा मा मावनानै जायो बिसोरनि थानाय थासारि बोरैहाय बैफोरनि काल्सारनि बागै नोंथाङा जुदि सं दाननानै नोंथाङा नोंनि गाव गावनि रिसार्च टपिकाव नोङो सोनानै होनो हायो आरो जेरै नोंथां जेरैबायसा टपिक बानायदों बिथाङाबो बेबायसानो बिफोरनि गासै खोथाखौ बियो बेयाव मेनसन खालामनांगोन आरो मानोना बे नोंनि किथाब थेसिसआव बियो हाबनानै थागोन नङा होमबा बेखायनो नोङो कारेक् जायखौ नोङो मे- गनजों नुनायखौ जोङो गोसोनि बुंनायखौ जों बावगारनो हागोन नाथाय जोंनि गननि नुनायखौ जों बावगारनो हाया नङा होमबा नोंथां। जेरै आं दाबसे जायगायाव थांबोला जेरै आं फु- भुटाना बोरै होननानै बुङोब्ला आं मेगनजों नुबोबोला आं बे जायगाखौ बावनो हाया आरो नङा होमबा थिग बिदिनो जोङो दावबायनाय बेलायाव नोंथाङाबो बुंलांबाय जे ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइ बिथिङाव जेनेबा सोरबा फरायसा फोरखौ नोङो बहाबा ओ स्टुडेन्ट फोरनि टुराव लानानै थांनानै नोंसोर बे- रायहैनाय मिउजियाम देखायहैनाय बेफोरबो गथ'फोरखौ मोनसे थुलुंगानाय इनकारेज होनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरबो मोनसे माने दावबायनायखौ होनबा बुंबोला रावबो मानसिया नाङा होनना बुङो आरो दावबायनायखौ गासै मानसियानो बेंग्राबाबो फरायोबाबो लेखा गोरोंबाबो गासैबो दावबायनायखौ मोजां मोजां मोनो आरो दावबायनायखौ जों गोबां मानसियानो सोलोंनो हायो जों आं हमनानै ला आंबो एक्जामपोल होनो हायो आं थांनाय एप्रिल दानाव आं थांदोंमोन जेनेबा मिज'रामाव मिज'रामाव थांनानै आं गोबां बिथांमोननि आसार खान्थिखौ आं मिथिबोदों। मिज'- रामनि मानसिफोरा बोरैहाय जायो बोरैहाय थायो बिथांमोना मिज'रामफोरा आइजो फोरा बिथांमोना गावसोरनो बिसोरनि मार्केट दङ आइजोफोरा बेयाव अखल आइजोफोराल' बेयाव माने माने मुवा बेसादफोरखौ फालांगि खालामो आरो गुबुन हौवासाफोरा बेयाव फालांगि खालामा अखल आइजोफोराल' बेयाव माल बु स्थुफोरखौ आइजोफोराल' फानो आरो थिग बिदिनो आरो बिथांमोना बिथांमोना जोबोद दिडिसिप्लिन हारि मिज' मानसिफोरा बिथांमोना रावखौबो ओ गारि सलायबाबो रावनिबो गारि साइडआव बिसोरो अभार टेक खालामा आरो बेफोरखौ आं ससियेल मिडियाआवसो नुदोंमोन आरो खोनादोंसोमोन नाथाय आं दिनै गावनि मे गनजोंनो नुनानै दिनै मिथिबोबाय बिथांमोना दि बिराद दिसिप्लिन गोनां हारिमार जायखौ बिथांमोना जेरै साकमा होननानै बुङो बिथांमोनखौ बिथाङा ट्राइबेल हारिनिनो मानसि बिथांमोनाबो बिथांमोनहाबो जोबोद जौगानाय सोलोंथाइयाव बिथांमोना इण्डियानि मादावनो गुजिदाइन जौखोन्दो सोलोंथाइ हाराव बिथांमोनहा जायगा आवग्रिनानै दङ आरो आथिखालाव बिथांमोना जोंनि आसामनिबो गोबां खरसायाव बिथांमोननि सोलोंथाइ हारा अब्ला बिथांमोना दिनै ओ गोबांनो बिदिनो दावबायनायखौ आं बिदि मोनबोननो हादों आरो बिथांमोननि जायगानि फ्राय थिग बिदिनो आङो अरुणाचल हादोरावबो थांनानै जेरै टावां सेलापास बिदिनो बुहुम जिल्ला ओनसोलफोराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय जायहाव आसामनि मादाव जोंनि नर्थ इस्टआवनो बयनिख्रुइबो बर'फ गोलैग्रा जायगा होननानै बु ङोब्ला उरणाचल हादाबनो नङा होमबा जाय रायजोआ जोंनि भुटान आरो चाइना आरो जोंनि इण्डियानि गेजेराव आवग्रिनानै दङ बियो सेला पास्ट टावांफोरा नङा होमबा बियो जोबोर गुसु जायगा जेराव नोङो बेसेबां सिक्सटिन फिट फरटिन फिटनि सायाव गोजौ बियो बेखौ जोङो थाङोब्ला जोङो जोंनि अक्सिजेननि गोनांथि जायो आरो बेयाव नांगौ रोखोमनि बेयाव थांनायाव जुदि अक्सिजेन लेयारा मोनाब्ला जों थैनोबो हागौ आरो बेखायनो बेयाव बे जायगायाव हार्ड विक प्रेसार स्ट्रक बा प्रेसार भिपि थानायफोरा हार्ड विक मानसिफोरा बेयाव थाङियानो गाहाम होननानै औ बे बाथ्राखौ मिथिजोबनो हाबाय आरो बेरायनायनि गेजेरजों मानोना बेयाव अक्सिजेननि लेयारा जोबोर खम अक्सिजेन लानो हाया बेखायनो खुनुरुखुम जायगायाव जोङो देहायाबो मोजां जानांगोन बेराय बेरायनो थांनायाव बेफोरखौनो गाव सिनसियार जानानै थांनांगोन नङा होमबा नोंथां जों बेरायनायजों गावबो सांग्रां जानानै थांनांगोन आरो जों दाबसे जायगाखौ नों सिनायनाय जायगायाव नों थाङोब्ला नों गुबुननिफ्राय एसे सुलाद लानाबाबो नों थांनाया मोजां बेफोर रखम सिटियाव थांनाया जोंनि थाखाय जोबोद दरखार दावबायनाया बेखायनो जोङो दावबायनो होनबानो दावबायनाङा आथिखालावथ' गोबां इनसिडेन्ट जायो नङा होनोमबा बुं स' हाया सोर मा समाव मा जायो बेखायनो नोङो एसे मिथिनानै लाग्रोनाया जोबोद दरखार होननानै आं सानो आरो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जेनेबा दावबायनायाव बोरैहाय जों सांग्रां जानांगौ
औ औ औ नोंगौ सांग्रांनि खोथा होनोबा नोंगौ जोङो जों दावबायनो होनबानो जेन बा दावबायनो होनबानो जेन बा बबेबा मोनसे जायगायाव थांबानो जायो जेन बेबायदिबो नङा नङा होमबा जों इसे बिनि सायाव सांग्रां जानांगोन बा माबा मोनसे जोंनि हेल्था प्रिफयार जानानै थांखानांगोन बा जोंनि मेन्टेला प्रिफयार जानानै थांखानांगोन औ दा बिदिनो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जेरै थावां थावां जायगा बेसेबांबा गुसु जायगा बे समावहाय नोङो जेन'बा हाय मा होनना बुंगोन बेखौ नोंनि हेल्थानो एसे उइकखाबा जोङो अक्सिजेन लेभेलफ्रा एसे खम जाहैयो नङा होमबा बिदियावहाय गोबां गिनांगौ जागोन जोङो गिनांगौ जागोन दा बेनिखायनो जों मेन्टेलि बा हेल्दि जों प्रिफेयार जाना थांखानाया मोजां जायो आरो बेल' नङा जे ओ बिदिल जाबा जे जाया बा जों मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जों बे मोनसे जायगानि आबहावाजों गोरोबनांगोन नङा होमबा जों मोनसे स मोनसे माबाजों ओ समाजजोंबो गोरोबनांगोन जाय जागोन जोङो जेनबा बे समाजाव मा खालामो बे बे मोनसे जायगायाव माबायदि माबायदि थासारि सोलियो जों बेफोरखौ जों ओ सांग्रां जानांगोन जों बिसिनि बायदियै सोलिहैनांगोन नङा होमबा बा सोलिनानै बिसोरनिफ्राय जों मा खासे ओ माखासे मिथियै बा सोलोंनो गोनां मोजां मोजां आयदाफोरखौ जों सोलोंनानै लानांगोन नङा होमबा आरो जायफोरखौ जों सोलोंनानै मोनो बेफोरखौ जों ओ जायखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंनानै मोनो बेफोरखौ जों जोंनि गामि ओनसोल बा गावनि जिउ खांनाय राहायावबो जों बाहायनो हायो न नङा होमबा जेरै गामि ओनसोलफोराव बे मोनसे जायगानि ओनसोला ओ मोनसे जायगानि सुबुंफ्रा जेन'बा गावनि ओनसोलखौ माबायदि साब सिखोनै लाखियो आरो बिसोरनि जानाय लोंनाया माबोरै जायो बा बिसोरो गावजों गाव समाजाव माबायदि अनलायनानै थायो बेफोरखौ जों जोंनि समाजावहाय जोंनि जिउ खांनाय ओ राहायावहाय जों बाहायनो हायो नङा होमबा जों गामि ओनसोलफोराव जों बेखौ बाहायनो हायो आरो
नंगौ नोंथां बुंनाया सैथोआनो जोङो जेनेबा दावबायनायखौ नों जि एसे फायनो गियान मोनदों बेफोर खम गियान मोननायखौ नों गामि ओनसोलावबो नोङो गामिनि मानसि फोरखौ थुलुंगा खांहोनांगोन न नङा होमबा बेफोरबो जोंनि मोनसे दावबायनायनि गियान लानानै सोरजिनाय आरो नों दावबायनानै गियान मोननायखो नों गुबुननोबो होलांनो हाबोला बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरो नङा होमबा नोंथां अब्ला नोंथां बावबाय जोंनि दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ दे दे